खुुमबाय नोंथां अ खोनादों अ खुलुमबाय नोंथां
औ
नों नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो
नोंथाङा मा खालामगासिनो औ खोनादों नोंथां खोनादों अ आङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ सावरायनो हागोन दे।
अ सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन।
ओ माने ओ फरायनाय हुदाखौ बांहोनाय जिउआव बेखौ सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ औ हागोन दे।
ओ माने फरायनाय फरायनाय हुदाया ओरैबायदिदि माने जायखौ जोङो जिउआव आ मानो एंगारनो हायै मोनसे बिबान जाय फरायनाय हुदाजों जोङो गोबांथार ओ मुलुगनि आरो गासै ओ बुहुमनि गासैबो ओ ख'ना-खनलानि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो हायो दा बेखायनो ओ फरायनाय हुदाखो औ जोङो जोंनि जिउआव बांहोनानै ओ लानो थाखै जोङो माखासे ओ थांखि बिथांखिफोरखौ जोङो लानांगौ आरो जिउआव दा बेनो जाहैबाय ओ गिबियावनो जोङो ओ गावखौनो माने फरायनो थाखै गोसो जानाय बेखौ खालामनांगोन ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो ओ फरायनो थाखै समखौ जोङो दिहुननानै लानो नांगोन ओमफ्राय जोङो ओ बेसेबां फरायनांगौ ओमफ्राय बेसेबां फरायनो बेखौहाय जोङो थाग थिग खालामनानै थाग थियारि खालामनानै लानांगोन आरो जिउआव दा फरायनाय हुदाया ओरैबायदि ओ नोङो बांहोयोबोला नोङो बांहोयोबोला जायनि जाहोनाव नोङो बे बुहुमाव सासे ओ ओरैबायदि रोंगौथि गोनां सुबुं गावखौहाय दिन्थिनो हायो आरो नोंथांखौ एबा आंखौ आरो बयखौबो जाय हुदाखौबां होयोब्ला रावबो बे बुहुमाव नोंथांखौ गाद'बनानै दोननो हानाय नङा आरो रावबो नोंथांखौ थगायनो हानाय नङा आरो गोबांथार ओ गेदेर गेदेर माबाफोरखौ जोङो नायोबोला जेरै दा बुहुमनि सासे गेदेरथार एलन मासनि सोमोन्दै जोङो बुङोबोला आरो बिदिनो बिल गेट्सनि सोमोन्दै जोङो बुङोमोनला आरो बेबायदिनो जोंनिनोै इण्डियाननि बारग' आफादगिरि डक्टर ए पि जि आब्दुल कालाम मोनना ओरैबायदि बुंलांदों दिे माने जाय हुदाखौ खौ बांहोयोब्ला नोंनि गासै मेलेमनि रोदा गासैबो नोंनि थानाय जानाय माबानाय गासैबो गोख्रों अबस्थायाव फैयो। आरो जायखौ फरायनाय बांहोयोब्ला नोङो बुहुमाव सासे गावखौनो गोख्रों सुबुं गो्रह गोरा सुबुं होननानै सिनायथि लानो हायो बेबायदि बुंलांदों आरो बेनिखायनो जोङो जिउआव फरायनाय हुदाया ओरैबायदि गोनांथि दङ दे नोंथां
औ
जायनि थाखाय माने जायखौ दिनै जोंनि सुबुंफोरहा जोंनि माखासे सुबुंफोरा जाय हुदा बांहोनो हायैनि जाहोनाव बे फरायनाय हुदाखौ बांहोनो हायैनि जाहोनाव गोबांथार गोग्लैसोनाय आरो गोबांथार भुगिनांनाय आरो गोबांथार जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांनाय बेफोर फोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलफोराव ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि हादरसाफोराव जोंनि हादरफोराव जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो फरायनाय हुदाखौ बांहोनो हायैनि जाहोनावनो जोंनि माखासे साखोन सिखोन जिबन खुंनाय आरो बेबायदिनो गावखौहाय गोख्रों जिबन खुंनाय बेफोरबायदि जिबनफोरनिफ्राय आन बुज्रायनानै गोबांथार भुगिनो गोनां अबस्थायाव फैनो गोनां जादों आरो नोंथां बेनिखायनो फरायनाय हुदाया ओरैबायदि जिनिसथै माने हे नोङो नोंखौ आथिङाव गसंथानायजों लोगोसे नोङो नोंनि हादरनि एबा जोंनि हादरनि गासैबो माखासे मावनांगौ बिबान बेफोरखौहाय आ जोङो मा होननानै बुङो आखाइयाव लानानै जों मावलांनो हागोन आरो। आरो गोबांथार गेदेमा सुबुंफोरा बुंलांदों जेसेनो नोङो फरायगोन एसेनो जोंनि मेलेमावलायनो माने सानथ्र'हायै जिबख्रिफोर थायो बे जिबख्रिफोरा ओरैबायदि माने िबेटस माने गोख्रों माने मा होननानै बुङो? बिफाव लायो आरो बे बिफाव लानानै नोंथाङा एबा जोङो बै फरायनाय हुदाजोंहाय ओ गावनि जि थांनानै थानाय आरो जिबन खुंलांनाय बेफोरनि गासैबो माबाफोरखौ फरायनाय हुदाजोंनो जोङो बांनानै लायो आरो जाय मानसिया फरायनाय हुदाखौ बांहोयो ओ बे मानसिनि साननाय हनाय आरो बे मानसिनि थाबायनाय जानाय थानाय बेफोर गासैबो एसे आलादा रोखोमनि जायो आरो नोंथां। बेखायनो जोंनि जिबनाव फरायनाय हुदाखौ बांहोनाया आं सानो माने बियो मोनसे गेदेरथार बिबान आरो जाय बिबानखौ जोङो ओ जोंनि उन जिबन फोरावबो एबा जोंनि जाखांबोनाय जोंनि गासै ओनसोलफोराव हादरफोराव जोङो माखासे बुंनायनि गेजेरजों जाय हुदाखौ बांहोयोबोला नोंनि जिबन नोंनि गासैबो थानाय जानाय गासैबो जिउनि बिखान्थिफोरानो सोलायलांनो हमो जों बेफोरखौ बुजिहोनो हानो हायोबोला माने फरायनाय हुदाया जोंनियाव ओनसोलफोरबावबो बांबोगोन बेखौ आं फोथायो आरो नोंथां। आ दा नोंथांहाबो माबा मोनसे सावरायनांगौ दङ नामा नोंथां?
औ आं नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'नि सुबुं सल'नि सोमोन्दैहाय सावरायनो सान्दों। खोनादोंना नोंथां? सुबुं सुबुं सल' होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सुबुं सल'आ जोंहा सुबुं थुनलाइनि मोनसे बाहागो सुबुं थुनलाइ बे सुबुं सल'आहाय जोंनि हारिमुनि मोनसे बिथिं होननानै जोङो गनायनानै लानो हायो आरो सुबुं
औ
सुबुं सल'आहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ जोङो बबे समनिफ्राय सोलिबोदों बबे समनिफ्राय बेबायदि सुबुं सल'खौ खिन्थाजेना जों बेनि जेबो थि समखौहाय मिथिनो मोना आरो बेखौहायथ' जोङो सुबुं सल'फोरखौहाय जोंनि आबै आबौमोननि समनि ओमफ्राय गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनानै सासेनि उनाव सासे आरो मुगानि उनावहाय मुगा गुबुन गुबुन मानसिफोरनिफ्राय खोनाबोनानैसो जोङो बे खौहाय मिथिनो मोन्दोंना जोंनि गेजेरावहाय सुबुं सल' दं होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो बेफोर सुबुं सल'फोर फोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदाय जोंहा माबायदि संसार जाबोदोंमोन बे फोरनि माखासे आसार खान्थिफोरखौहाय बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि सुबुं सल'फोरावहाय दा बेफोर सुबुं सल'फोराथ' जोंहा आथिखालाव गोबाङानो गोमाबोनो हम गोमालांनो हमदों जोंहा मानोना आथिखालावहाय जोंहा गियानारि मुगा जानानै जोङो सुबुं सल'फोर बेफोरबायदि खिन्थानाय बेफोर हुदाफोरा जोंहा गैला आथिखालावहाय गोदोनि समावसो जोंहा बेबायदिनो मबाइल फन बिदिफोर गैयैयावहाय जोङो गोजां बोथोर बा बेबायदिनो बेलासि समफोराव आबै आबौमोन बिदिनो जोंनि बिफामोनफोर खिन्थानायावहाय जोङो खोनाबोनो मोन्दोंमोन आरो सल'फोरखौहाय गोदोनि समावसो बेबायदि जमा थानानै जोङो खोनासङोमोन। सल'फोरखौहाय नाथाय दा आथिखालाव बेबायदि हुदाफोराहाय जोबलांनो हमबाय आरो आरो माखासे सुबुं सल'फोरखौहाय जोंहा लिरनानै दोनग्रा माखासे गियानि सुबुंफोराहाय लिरनानै दोनैयावहाय जोंना बेफोर मा माखासे मानि सुबुं सल'फोरानो जोंहा गोमालांनो हमबाय आरो बेफोरो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे खहा होननानै सानजायो बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफाहाय जोङो थि खालामनानै बुथुमनानै जोङहा लिरनानै दोननायनि राहा खालामनानै लानांगौ आरो अब्लासो जोंनि सुबुं सल'फोराहाय समाजाव थांनानै थागोन होननानै आङो सानो ओ बे सुबुं सल'खौहाय जोंहा मोनथाम बाहागोआवहाय राननो हायो आरो बर'निखौहाय बेफोरनो जाबाय गोमोथाव सल' सोमोनां सुंद' सल, सल'बाथा आरो गोमोथाव स सल'आवहाय माबायदि सल'आ गोग्लैयो होनबा ओ बे गोमोथाव सल'फोराहाय बर'फोरनि गेजेराव माबोरै जोनोम मोनखो बेफोरनिबो जेबो थि फोरमानखौहाय जोङो मोननो थाङा आरो बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बाथ्रायाहाय जाबाय बे सल'फोरखौहाय सोर सोरजिया सोर सोरजिदों बेफोरखौबो जोङो मिथिनो मोना आरो नाथाय बे खोथाया मोनसे खोथायाहाय थार बेनो जाबाय बे बाहागोनि सल'फोराहाय दिनैबो बर' सुबुं समाजावहाय जोबोर अनसायजायो आरो जेरैहाय बेफोर सल'फोरा मागुर मागुरनि बुहुम सोरजिनाय बुहुमा बुहुतनि जोनोम खेराइनि जोनोम सल'फोराहाय बे बाहागोआव गोग्लैयो आरो जेरै जोंहा खेराइआ खेराइाया माबोरै जोनोम मोन्दों बेफोर सल'फोरखौ जोङो खोनानो मोन खाबाय आरो मागुर मागुरिनि बुहुम सोरजिनाय बेफोरखौबो जोङो बिजाबाव फरायनानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों आरो दा बेफोरनो जोंहा गोमोथाव सल'आववहाय गोग्लैयो बेयो मानि थाखाय गोमोथाव स' सल' होननानै बुङोबा बेफोरखौ बेफोर सल'खौ खोनायोब्ला जोङो गोमोहाबनानै थानांगौ जायो आरो बेफोरबायदि गोमोहाबनांगौ गोो हाबनानै थानांगौ जानायनि थाखाय बेफोरखौहाय गोमोथाव सल'हाय सोफानाय जादों बे बागो हाय दा सोमोनांथाव सल' होननानै बुङोब्ला बेफोर सल'फोरनि गुबै आखलनि मावनाय दांनायफोरखौहाय नुनानै जों सरासनस्रा सुबुं फोराहाय सोमोनांनांगौ जायो आरो बेफोर सल'खौहायनो जोङो सोमोनांथाव सल' होननानै बुंनाय जायो बर' सुबुं समाज वहाय दासिमबो माखासे सल'फोर दङ जायफोरखौहाय जोङो खोनासङोब्ला सोमोनांहाबनानै थानांगौ जायो आरो जेरै जोंहा माखासे जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां सल'फोर दङ जेरै गाम्बारि सिख्ला बासििराम जोहोलावनि सल' नबथि सिख्लानि सल' फोर बे बाहागोनि सल'फोराहाय सोमोनांथाव सल' आरो बेफोरबायदि जेरै गाम्बारि सिख्लाया गोदोनि समावहाय जोंना मा बोरैहाय जोंहा दावहा नांदोंमोन बेबायदिनो ब्रिटिसफोरजों जोङो माबायदि दावहा नांनानैहाय थैलांनांदोंमोन बे बास्राम जोहोलाव मोनहा माबायदि दावहा नांदोंमोन बेफोरोफोरखौ जोङो खोनानो मोनोब्लानो जोङो सोमोनां हाबो आरो आयु जोंनि गोदोनि समाव जोंनि बर'फोराबो बेबायदि दङमोन दाथ' बेबायदि गैला जोंनि समाजावहाय बेबायदि उजिनांगौआ जोंहा बिराद गोब्राब बेबायदि साननानै जोङो सोमोनांहरोना बेबायदि सल'फोरखौहाय जोङो सोमोनांथाव सल'आवहाय सोफादेर नो हायो आरो ओमफ्राय सल'बाथा होननानै बुङोब्ला सल'बाथाहाय जाबाय सुबुं समाजनि आंगोनिबो आंगो बे सल'बाथाखौनो जोंनि माबायावहाय जोंनि सुबुं समाजाव बांसिनै खिन्थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो सल'बाथाफोरखौहाय सुबुं समाजनि जोंनि सुबुंफोरखौहाय रंजानायनि थाखायनो खिन्थानाय जायो बेबायदि सल' बाथाफोरावहाय मा होनो जिब जुनार दाावमा दाउसा बायदि बिसोरबो गासैबो जिबिफोरानो जोंहा माखासे दा जों जेखौ जायफोरखौहाय रायज्लायनो रोङा खालि बिरनोल' रोंनाय नुयो बिसोरबो बेबायदि सल' बाथायावहाय जों मानसिफोरबायायदि राव रायज्लायनो रोङो हाबा फोर मावनो हायो आरो बिसोरबो थाबायनो हायो बेबायदि सल'फोर आरो जों गोदोहाय खोनाबोखाबाय बेफोर सल'फोरखौहाय अदेबानि बिसोरो गोमोथाव सल' सल'फोराबो बिदिखौ नुनो मोनोब्लाबो माने गोमोथाव सल'फोर बेफोरावहाय एसे गसाइ मोदाय बेफोरनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो ना नाथाइ सलबाथाफोरावहाय बेफोरबायदि मोदायनि सलखौ जों नुनो मोना बेवहाय जिब जुनार दावउमा दाउसा बेफोरनि सरासनस्रा जोङो मानसि बायदि महर लानाय सम जायोब्ला जोंहा गोनां जायोब्ला दाउमा दाउसाफोराबो रायज्लायनो रोंनाय बेफोरबायदि सल'खौनो जोङो सल'बाथा होननानै बुङो आरो बेफोरबायदि स सल'फोरावहाय मा मोना मोनफा मरेल लेसन थायो आरो जों बेफोर सल' बाथाफोरनिफ्राय थाय जोङो मोनसे मोनसे गियान बुथुमनानै लानो हायो माखासे गियानफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो बेफोरखौनो ओ सल'बाथा होननानै जोंहा बुंनाय जायो बेवहाय गोदो गोदायनि